हेल'
औ हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथांनिसिम ओ गोजोननायखौ जासिहरबाय। गिबियावनो औ अब्ला ओ नोंथाङा फ्रि नामा दायो?
औ फ्रि नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो दिनै ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै। ओ ओ ओंख्रिनि सायाव जोङो सावरायनोसै, बर'नि मुंदांखा ओंख्रिफोरनि सायाव।
औ सावरायजागोन नोंथां, औ सावरायजागोन।
औ औ। अब्ला ओ नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंसै जे नोंथाङा ओ ओंख्रि होनना बुङोब्ला ओ माखौ ओ माने फोरमायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मुंदांखा ओंख्रि बेफोरखौ जानाय जायो, नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। जोंहाथ' दिनै ओंखाम जानोब्ला ओंख्रिनि गोनांथि जाखायो। नङा होमबा?
औ।
दा जोंहा गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ। दा जोंहाथ' गोबां मुंदांखा मुंदांखा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ। दा बेनि मादावनो जोंहा जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ बा सबायजों दाउ बा जोंहा नार्जिजों अमा।
औ नंगौ।
जोंहा बेनि मादावबो जोंहा गोबां रोखोमनि जेरै गांजेमा बाथोन, खां ख्राइ बाथोन नङा होमब्ला? एंखावरि बाथोन बेबायदि गोबां रोखोमनि दङ। दा जोङो बैफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो जोंनि ओ दुलाराय बुहुमावनो माखासे माखासे ओंख्रिफोरखौ जि आइ टेकबो मोननो हाबाय दिनैनि दिनाव। दा बे बर'नि थाखाय गोबां जौगासारनाय मोनसे हाबाफारि होननानै जों साननानै लाजायो आरो।
औ नंगौ, नंगौ थारैनो।
औ दा जोंहाथ' ओंख्रि ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै आदब खान्थि बा जोङो माखासे आयदा फारि लानानैसो बानायनाय जायो आरो। जायखौ जों दिनै हौवा माहारिया सङाब्लाबो हिनजाव माहारिफोरा बांसिनानो संनाय जायो। खिन्थु जों माखासे समावबो हौवा माहारियाबो संनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ थारैनो। अब्ला ओ नोंथां माने ओ माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं आरोना जोंनियाव माने ओ गोबां ओ बिदिनो अनला दाउ बेफोरबायदि नारजिफोर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बाथोन साथोन नाफामफोर बेफोरबायदि ओमफ्राय हाग्रा बंग्रानि मैगंफोर। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि औ ओंख्रि दङ आरोना। अब्ला आं नोंथांनाव ओ मोनसे सोंसै जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बां सिनै माने गासिबो मानसिफोरानो जानाय माने गोबां मान सियानो जानाय मोनसे ओंख्रिनि सायाव ओ बुंनो हागोन नामा जेनेबा बेखौ माबोरै बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन, हागोन नोंथां। दा जोंनियाव ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों दा सरासनस्रा नायनो थाङोब्ला आरो जायखौ जोङो माने कम्मन होननानै बुंजायो
औ।
ओ बे ओंख्रियाथ' जोंहा दालियानो आरो बांसिन जायो आरो। दालि जोंनि जिखिनि जोंनि बे ओनसोलल' नङा बेयो ओ जोंनि बे भारत हादरावनो जेरावबो सोलिगोन आरो बे दालिया दा बेनि अनगायैबो जोंहाथ' ओ जोंनि बर' समाजनि ओ माखासे ओंख्रिखौनो बुंनोसै आङो बे सावरायनोसै ओ जोंहा दिनै ओ मोनफ्रोमबो समावनो बा मोनफ्रोमबो जिखिनि ओंखाम जानायनि सम बे समाव जोङो बे आलु नङाब्ला दिनैहाय ओ जोङो माने ओंख्रि नङै होननाय बायदिसो जाना दं आरो जोंहाथ' जेब्लायबो समावखि दालि संब्लाबो जोंहा दालिजों आलु मायबा मोनसे भाजा संब्लाबो जोंहा दिनै आलु नांगौ आरो जोंहा माबा मोनसे ओंख्रि संबाबो जोंहा आलु होयो नङा होमब्ला ओ दाथ' जोंहा आलुखौ जों जोंनि जायगायावनो गायनानैबो जों मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे जायखौ बुङो गुबुन जायगायाव गायनानै जोंनियाव दैथायहरनाय आरो
औ औ नोंगौ
बेयावथ' गोबां फारागथि दङ जोंनि जि जोंनि जायगायावनो गायनाय जोंनि लकेल जायगायावनो गायनाय बे आलुनि सुवाद थावनाया जोबोद गोथावसिन आरो दा जों थ' आलुखौथ' जोङो साफ्रोमबो संनोनो रोंखागौ जोंहा आलुखौ फाजाबो जायो बा ओंख्रिबो जायो नङा होनब्ला आरो जों बेखौ बाथोनबो जानो हायो
औ
जोङो बेखौ सावनानै बाथोनबो जायो आरो बांसिन मालाबा समावहाय
औ नंगौ नंगौ माने आलु आलुआनो खमन आरो ना
औ आलुआनो कमन बायदि जानानै दोङो
बेफोर बेफोरनो गासैजोंबो मिलायजोबो आरो गासै ओंख्रिफोरजों माने बेखौनो जानो हाजोबो जोङो
औ ओमफ्राय
औ औ बुंलाय नोंथां
ओ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंलुनो सोंलु सोन सोंनो सानदों आरो ओ जोंनि बरम बर' समाज बा बर' माहारिनि मुंदांखा ओंख्रिनि सायाव जोङो ओ नोंथांजों अनलाजों जोङो दाउ बा अनलाजों जायखि जाया माबा मोनसे जेरैहाय औवा मेवाइ दाउल' नङा जोंहा औवा मेवायबो होननानै जायो ओ बेखौ जोङो ओ माबोरै संनाय जायो आरो बेखौ माबायदि सङोब्ला बेयो गोथावनिफ्राय गोथावसिन जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन माने ओ औवाजो ओ मा जेनेबा अनला होनना बुङोब्लाथ' जों गास सिबो बर' हारिनि सुबुंफोरानो मोनथिजोबखायो माने बियो औ बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि आरोना माने बेखौ जोङो ओ गासिबो बर'आनो मिथिखायो अब्ला दिनै ओ बिखौ मारै बाने होनना बुङोब्ला गिबियावनो जोङो ओ माइरं नांग्रोगोन माइरंखौ जोङो सुनानै ओ खेरखाफोराव माने फोराननानै दोननांगोन फास्टआवनो ओमफ्राय बिनि उनाव औ जेब्ला बियो रानो गोरान जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ दिंखिफोराव बा बिदिनो ग्राइन्डारफोराव होनानै ओ माने गुन्दै खालामग्रोनांगोन आरो फास्टआव ओमफ्राय गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ गुन्दै खालामो अब्ला जेनेबा बेदरफोर दङब्ला दङबा आरो बेदरफोर दङबा जोङो बेफोरखौ ओ थाव संख्रि फानलु होनानै फाजि खालामग्रोनांगौ फार्स्टआव। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौ फाजि खालामखांनायनि उनाव ओ जेब्ला ओ बिदिनो दसे ओ पास दस मिनिटसो आरो‌। माने थाव ओ थाव माने माबा मा होनगोन दै होनानै बेखौ जेनेबा जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो बियो। ओ बेदरा अब्ला जोङो बेयाव बे अन गुन्दैखौ होनानै ओ बिदिनो माबा माबानांगौ आरो ना मा होनो मा होनगोन ओ एरबाय थानांगौ आरो गारबाजों। अब्लाना माने बिनो जोंनिया अनला जाना फैयो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बे अनलायाथ' आरो औवा मेवानि थायो थाइगिरनि थायो ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि हाग्राफोरनि बिबारफोरनि थायो। मैस्रु बिबारनि थायो मोदोमफुल बिबारनि बेफोरबायदि गोबां रो खोमनि अनलाफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो। ओमफ्राय ओ गोथावनिफ्राय गोथावसिन होनदोंमोन ना नोंथाङा बेखौथ' माने ओ मारै बुंबावगोन जेनेबा ओ बिदियानो जायो आरो संनाय स्टाइलाथ' आं थ' माने बारा हिसां मिथिला आरो गोथावनि सायाव गोथाव संनो होनबा नोंथाङा मिथियो नामा बुंनो हागोन। गोन नामा माबोरै माने साबसिन गोथावसिन संनो हागोन एखौ?
औ जोंहाथ' बेखौ ओ आंहाबो एसेबां रोंगौथि गैया संनायनि बेलायाव। दा थेवबो बे खिन्थु जाय संगोन ओ बे संनायनि सायावसो जासिगोन आरो बे गोथावा। नोङा होनब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ औ।
आरो नोंथाङा बेनि अनगायैनो गुबुन माबाफोर ओंख्रिनि सायाव मिथिबावो नामा? औ। ओ जोंहा
औ नाफाम होनदों ना नोंथाङा।
औ औ औ ओहोम औ हेल'।
औ दे बुंफिननाय।
ओ खोनादों ना दायो? हेलौ। हेलौ। हेलौ। खोनायाखै नोंखौ नोंनि नोंनिया खोनायाखै आरो आवाजखो। हेलौ।